औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
आं दायो ओरैनो दंथ'यो।
अह नोंथाङा आंजों दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन।
अ' होमबा जोङो दानाय लुनायनि बागै रायलायनोसै नामा?
औ जागोन दे।
उम नोंथाङा दानाय लुनायनि बागै माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ औ। दानाय लुनाय होनोबाथ' जोंहा बियोहाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि जोङोहाय दानाय लुनाय होनोबा गिबि जोङोहाय दानायाथ' जोंहा गिबि जोङो दानो थाखाय तादनि गोनांथि जायो माखासे ज जन्थ्र'निबो जायो। दानायाव जोङो ओरैनोहाय ओरैनो जोङो ताद आरो माखु आरो गरखा बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो जोंहा लोगोसे गान्दै बेफोरखौ माने जोङो बाहायनाय जायो आरो दानाय लुनाय होनोबाथ' गोदो समावथ' आबै आबौ मोना हाय दा जि दानो थाखाय सिगांग्रोहाय जोङो इन्दि जि बेफोरखौ बांसिन दानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। इन्दि जि होननानै बुङोबा जोङो इन्दि जिखौहाय दानो थाखाय सिगांगो एम्फौनि फिथोबखौहाय थुननानै लानानैसो जोङो इन्दि जिखौ दानो हानाय जायो। एम्फौ फि थोबनिफ्राय जोङो इन्दिखौहाय थावख्रिजोंहाय, थावख्रिजोंहाय लुनानैहाय माने जोङो खुन्दुं बानायनानै जोङो इन्दि जिखौहाय दानायखौ जोङोहाय मिनथिनो मोननाय जादों आरो आरो जोंहा ओरैनौ थ' जि दानायावहाय गोबां आगर, आगरफोर बुंफबनाय समायना रमायना जि दानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जोंहा ओरैनोबा थ' जोंनि, जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय माख खासे आगरफोरबो दङ बेयावनो जोङो बुंनो हायो जोंहा हा फारौ मेगन आरो हाजो आगर आरो बैग्रि बिबार बेफोरखौबो जोङोहाय मख'नो हायो। दे बिदिहाय जोंहा जिखौहाय औ औ आरो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो जि दानो हायो जिखौथ' जोङो ओरैनो गानग्रा दख'नाफोरनि अनगायैबो जोङो गुबुन हारि गाले मेखा बेफोरखौबो दानाय जोङो दानि जुगाव आथिखालाव नुनो मोननाय जासै आरो बेनि बागै नोंथाङा बेफोर खौ मारै मारै माबानाय जायो फोरमायनो हागोन नामा?
माने
मारै बाहायो बेफोरनि बागै
दानाय लुनाय होनबाथ' बर'फोरनि दानाय लुनायखौ एम्फौ फिनायनिफ्राय लानानै ओ खुन्दुं लुनायसिम गासैबो दानाय लुनाय आरि खुन्दुं लुनाय गाब गानाय जि दानाय गासैबो फैजोबो नङा होमबा?
औ औ
आं एम्फौ फिसिनायनि बागै एसे फोरमायलांनो सानो आरो।
औ औ
इन्दि खुन्दुंखौ बानायनो थाखायथ' सिगां एम्फौ फिसिनांगौ जायो नङा होमबा? एम्फौ लाग्रोनाय जायो एम्फौ एम्फौ फिसिनाया बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिगासिनोखा दा दासिमबो मानसि फोरा लानायखौ नुयो। खायफा खायफा जायगायाव बांसिनानो लालिया लानो हालिया गोदोनि बायदि एसेबां थेवबो लायो आरो ना एम्फौ फिसिनायाव सिख्रि बिदै दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय मोननाय आरो मोननाय एम्फौखौ जालियाव फिथोब थोबहोनायसिम बायदि थाखो दङ। बिनिफायसो खुन्दुंखौ मोनो नालाय एम्फौखौ फिसिनायाव गोबां इन्दि बिलाइनि गोनांथि जायो इन्दि बिलाइ खायै खायै बर' हिन्जावफोराहाय एम्फौखौ फिसियो एम्फौनो जाहोयो। एम्फौखौ फेदेरो फेदेरनायनिफ्राय आरो बेखौहाय फिथोब थोब होयो एम्फौखौ सिगां फिथोब थोबहोनानै बिनि उनावहाय एम्फौखौहाय फिथोबनिफ्राय दिहुननानै माखासे जायोबो फानोबो। आरो बे फिथोबखौनो बे फिथोबनिफ्रायहाय खुन्दुं लुनानै बर' हिन्जावफोरा खुन्दुं दिरुननानै इन्दि खुन्दुं बानायो। आथिखालावथ' इन्दि खुदुं खुन्दुंनि दामा गोबां बारायबाय नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
बर' हिनजावफोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो हो बर' हिनजावफोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो हा
बेफोरखौ आरो जोङो मा मायावहाय बाहायनाय जाबावो आरो दाखांनायनि उनाव जोङो मारैहाय बाहायलाङो बेफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
सिदाखांनायनि उनाव ना?
औ औ
मा होनखो थाय नोंथाङा आं बुजियासो।
जिखौ जेनेबा जोङो दाखांनायनि उनावहाय जोङोहाय जोंथ' जिखौ ओरैनो दख'नाफोर दायोबा गानो जों गाननायनि अनगायै आरोबाव माबाफोर राहायाव बाहायबावो नामा बिनि बागै।
जिफोरखौथ' जोङो दख'ना फास्रा गामसा गोबां रोखोमनि जि दायो। आर'नाइबो दायो जोङो आर'नाइखौथ' जोङो बांसिनानो बर'नि बेयो आंगो माबा मा होनगोन बेखौ?
सिनायथि।
बर'नियाव बर'नि सिनायथि होनजायो। आर'नायखौ जोङो बांसिनानो। मान होनाय बायदि खामानियाव बाहायो।
औ औ औ औ।
गोबां गिदिर मानसिफोर फैबा जोङो बेखौ गोदोनायाव गानहोननानै बरायो मान होयो बे बेनि अनगायैबो आरो बैसागु फोरबोफोर खुंबाथाय जोङो आर'नाइ होनानै बा सेंग्रा सिख्लाफोर गासिबो आर'नाइ लानानै। नानै बैसागु मोसायो मोसानायखौ नुनो मोनो। आर'नाइा जोंनि थाखाय। जोबोर गिदिर मोनसे सिनायथि।
औ औ।
आरो गोबां गाब गानानै। जिखौ दानायखौ नुनो मोनो बे गाबफोरनि नाम मुंखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा। मा मा गाब गायो जियाव
गाब होननानै बुङोबाथ' जोंहा ओरैनो गाबा गोजा, गोथां, गोमो, गुफुर आरो फान्थाव गाब बेफोरखौ जोङोहाय गाबाथ' जोंहा गोबां दङ। बेफोरखौ जोङो हाइ। निहाय बायदि रोखोमनि आगर होनानै जोङोहाय जिफोरखौहाय दानाय जायो। ओरैनोथ' जोङो आर'नायाव। बेहाय फाहार आगर, हाजो आगर बेफोरखौसो बांसिन एरनाय जाखायो। आरो गेेजेर गेेजेर। बेहाय जोङोहाय गेजेर-गेजेराव जों फारौ मेगन आरो थाइगिर-थाइगिर बिबार बेफोरबायदि आगरखौ माने दानायखौ जोङोहाय दानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो जोंहा ओरैनोथ' जि। फोरखौहाय दाखांनायनि उनाव जोङो जों लानायजों लोगोसे गाननायजों लोगोसे जोङोहाय बेखौहाय गावनि मोनसे सिनायथिजों लोगोसे बेखौ गो जों सोरबा सोरबाथ' दानि जुगावथ' गासिबो जिफोरखौ दानानै गाना। बिनि थाखाय माने जों बे खौहाय माने मोनसे फालांगियावबो बाहायनाय जायो जाहाथे बयबो नायनानै गाननानै मोजां मोनो बिनि थाखाय जों बेफोरखौ फाननायबो जायो। आरो। दानि मानसिफोरा सुबुंफोराहाय बे जिखौ माने बायनानैहाय गाननायखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो। फ्रायैनो जोंनियावथ' आथिखालाव जिफोरखौहाय। दानायखौ नुनो मोनला गोदोनि दिनावसो आबै-आबौमोननि समाव बयनिबो न' नखरावहाय थाथ गंसे गंसे थानाय आरो गावनि आखाइजोंनो दानाय दख'ना गाननायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। आथिखालावथ'। जोङो बांसिनानो थाथजों दानाय दख'ना बा बायदि सादर बेफोरखौ जोङो लानो-लानाय नुनो मोननाय जालिया बांसिनानो मेसिनजों दानाय-एरनाय आरो गुबुन-गुबुन जाथिफोर जाथिफोराहाय फाननाय बेफोरखौसो बांसिन बायनानै गाननायफोरखौ जों नुनो मोनसै। आथिखालावथ' बिनि बागै नोंथाङा जोङोहाय जिखौ दायोबा सिगांग्रो मा खालामग्रोनाय जायो आरो माबोरैहाय दायो बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ जिखौ दायोबा जि बेखौ ओरैनोथ' दानो हाया नङा होमबा सिगां जोङो खुन्दुं खुन्दुंनिफ्रायसो खुन्दुंखौ थुननानै बिनिफ्राय ओ जोंनो खुन्दुं थुननो थाखाय मोनसे ओ सोर खि बा जेन्थोर बेफोरबायदि आगजुनि गोनांथि जायो आरो बिनिफ्राय दिरुना ला नानैहाय बेखौ खुन्दुंखौ बेसां जोंनो गांबेसे नांगौ बेखौ जखा लानानै सिगां खुन्थिया थुनानैहाय बेनिफ्राइ बेखौ सोंनानै बेनिफ्राय आरो ओ नो खननानैहाय आरो रासोआव सोखननानै बेफोरबायदि खालाम खांनायनि उनाव आरो ओ थाथ खालावहाय बेखौ बहायनानै जिखौ दानाय जायो
औ औ
आरोहाय बे साल खुन्थिया नांगौ जोंनो जि दानो थाखाय साल खुन्थिया नङाबाथ' जिखौ दानो हाया नङा होमबा नाथाय बहाबा बहाबा हाजोआव थानाय मानसिफोरा गा जान्जियाव खानानै नामा दायो नामा होन्दों बेखौ आं नुफेराखै थेवबो मिथिग गुवार ना खोनादों बेबायदि नाथाय जों बर'फोराथ' बांसिनानो साल खुन्थिया बाहायो साल खुन्थिया बाहायनानै बेहाय बे जिखौ दायो नङा होमबा
औ औ दे बिदिबा नोंथां दोनथ'नोसै
औ दे बिद
औ औ